हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ आं नोंनियाव एसे गहेना पाथि बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंनियाव एसे बुंनो सान्दों बुंनो हागोन ना?
औ ओ बुंनो हागोन नोंथां बुं।
औ ओ गहेना एबा ओ गहेना एबा लोआ आइजो माहारिनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार मुङा बेसाद नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ गहेना गानाब्ला आइजो फोरनि गोसोआ आरो सोलेरा आबुं जानाय बायदि मोना। ओ गोदोनि दिनाव थ' ओ गोदोनि दिनावथ' बिदिनो गहेना गानै हिनजावफोरखौ गोरिब दुखुथिया होनना साननाय जायोमोन। नाथाय ओ दानि जुग गाव धोनि गोरिब बयबो गहेना फाथिखौ गाननाय जायो।
औ
नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो ओ बे गहेना फाथिखौ ओ रान्दि हिन्जावफ्राबो गाननो मोना होनना नै मोनसे नियम दंमोन गोदोनि दिनावहाय।
औ नोंगौ
दानि दिनाव बेफोरखौ जेबो साननाय जाया ओ जों बयबो उन्दै गेदेर बिमा बोराय बुरै गासिबो गाननाय जायो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां
औ ओ सना आरो रुफाजों गहेना दाहोनानै बर' हिन्जावफोरा खोमायाव गन्थंआव गोदोनायाव आखाइ आथिङाव आरो आसियाव ओ बेबायदिनो गासै ओ बेफोर जायगायाव जों गाननाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओम नाथाय ओ बर'फोरनि बादिब्ला ओ गहेना गानै जोमै देलाय मालायजों जोंगा मागा देलायनानै गिदिंलाबायग्रा हिन्जावखौ देलाय मांग्रि ओ मावनाय दांनायाव गैयै ओ अलसिया होननानैबो बुंनाय जायो। दानि दिनाव बेबायदि बांद्राय गहेना फा थि गान्नानै ओ बिदिनो थाबायथिंग्रा बेफोरबायदि मानसि फोरखौ नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
औ आङो बर' हिन्जावफोरा गोदोनि दिनाव बाहायनाय माखासे गहेनाफोरनि मुंखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनो सानबाय ओ जेरै ओ खोमायाव गानग्रा लो हिसाबै ओ फुलखरि खेरा जाब ख्रिं थालिं लरा पासा ओ जुंखा बैग्रिबि बिबार खेरेनदाय आरि बेफोरखौ जोङो खोमायाव गाननाय जायोमोन ओ बेफोरनिनो गेजेरजों ओ फुल खरिया माबायदि बेखौ आं नोंनो इसे फोरमाय ना होनो खोमायाव गाननाय बे फुलखौ या माबायदि जायो बेखौ आं नोंनो इसे बुंना होनो ओ बियो औ बियो साम' दाहोनाय रोखोमसे गिदिर आरो लद्रायद्राय नायनो दुलुर ओ बेनि बेसेना गोब बां जायोमोन आरो बे गहेनाखौ बैसोगोरा बुरै आरो रांखावरि गोनां हिनजावफोरासो गाननाय जायोमोन बेखौ सनाजों दानाय जायोमोन आरो औ आरो इन्थि बे इन्थिया स्लिम दुलुर महरनि ओ सादारन ओरैनो गानग्र लो बेखौ बांसिनै उन्दै फोरनो गानहोनाय जायोमोन ओ स'ना जों दानाय लोआ खायफा गाब गोनां अन्थाइबो होननानै समायना खालामना फानोमोन बेखौ बांद्राय लिरथायनि बाहाय बानायनाय जाया मानोना बियो गिलिर बा खोमाया हायख्लायो आरो ओ आरो खेरा बियो इन्थि महरनि जेबो महर गैयै स्लिम सनानि दुलुर बेंखन महरनि जायो बेखौ बांसिनै उन्दै आरो सिख्लाफोरा बांसिनै गाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आरो जा ख्रिं बे जाबख्रिंआ जाबाय एसे ओ दामजु महरनि जाब ख्रिं बादि ओ बेयो बेंखन महरनि आरो बेखौ बांसिन सिख्लाफोर खौनो जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो जोङो औ गन्थ'आव गानग्रा हिसाबै जोङो ओ नाखा फुल नलद गन्थंबालि आरो दौला बेफोरखौ जोङो ओ मिथिनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
ओम आरो बिदिनो गोदोनायावबो गोबां बिदिनो गहेनाफोर गाननायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ गोदोनि दिनाव बेफोर गहिनाफोरखौ ओ सन्द्रहार बिसाहार जिनजिरिलो गुबै आरो आबैलो होननानै जोङो मुंख'नाय जायोमोन एबा बुंनाय जायोमोन
औ नोंगौ
आखाइयाव गानग्रा गोबां रोखोमनि गहेनाफोरबो गाननाय जायोमोन बेफोरनि मुंफोरा जाबाय बाला आसान मोथि आसान आरो बाावथि बेफोरखौ जों गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आखाय आसियावबो जोङो बायदि रोखोमनि स'नानि आरो रु'पानि आस्थामफोरखौ जों गानोमोन बिनि अनगायैबो ओ गाज्रि गोहोनिफ्राय बारग'नो थाखाय बर'फोरा रेसिम जे दिरुं जे गुलि जानजि गुसा बेफोर गान्नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ ओ आं नोंनो ओ आसान सांखाया मा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानबाय ओ बियो आखाइयाव गानग्रा मोनसे ओ गहेना बेयो जाबाय लैथोआव मोननाय सं नि हाख'नाय बेंखन महरनि गुफुर गाबनि बेखौ हाबा जानाय हिनजावफोरा गानो आरो आथिखालाव मेसिनावबो बानायनाय जायोसै बे आसान सांखाखौ
औ नोंगौ
बे रोखोम आसाना हाथायाव मोननाय जायो हिनजावफोरा फिसाय थांना थानाय समाव बे आसानखौ गानो नाथाय नाथाय फिसाइ थैयोब्ला बे आसानखौ गाननाय नेम गैया जेखि जाया मानो बे आस साना हिन्जावफोरनि फिसाय दंनाय गैयिखौ सिनायथि होयो बे आसान सांखाया आरो बाउ बाउथि
औ औ जेरै नोंथाङा आसान सांखानि बागै गै आरो बरफोरनि बेफोरबायदि गहिनायनि बागै जा बुंदों बेफोर गासि बेबो नंगौ आरो सैथो बाथ्रा नोंथाङा बुंनाय बायदि आसान सांखाखौ जोङो हाबा जानाय मानसिफोरखौ गाननाय नुयो होननानै बुंदो आरो बुंनो थाङोबा बे आसान सांखाखौ जोङो हाबायाव जोंनो नांथारगौ आसान सांखाखौ जोङो हौवा गोदानफोरखौ हिनजाव गोदाननियाव सोनायखौ नुनो मोनो जायखौ जोङो हाबायाव बाहायो आरो आखा आसान सांखानि गाबा बुंनो थाङोबा जोङो गुफुर गाब खौ मोननो हायो आरो बि नि बिनि दानायखौ जोङो आथिखालाव एसे खेरा बेथायै दानायखौबो जों नुनो मोनो आसार आरो बेफोरबाय बिदिनो गहेना फैनाय बाथ्राखौ बुङोबा जोङो ओ गावखौ समायहोनो थाख खाय गोदोनि मुगायाव जोबोद बेफोरबायदि दानाय ओ गहिनाफोर दानानै गाननानै गावखौ समाय होयोमोन होननानै जों मिथियो आरो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बे इंथि इंन्थिखौ बुंनो थाङोबा जोङो गं न्थङाव गान्नायखौ बुंनाय जायो गन्थंआव जोङो ओ गासैबो खोमाफोराव गाननायजों लोगोसे जों गंथं याव बो जों गन्थंनियाबो मोनसे समायहोनो थाखाय बे मोनसे ओ गहेनाखौ जों बाहानायनाय खो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदि आथिखाल मुगायाव बेफोरबायदि गहिनाफोरखौ गाननानै बेरायलाबायोबा जोंनि ओ देलाय मांग्रि एबा खामानि मावा दामानि मावा होननानै बुङो नंगौ बेयो गोबाङानो आथिखालाव बेफोरबाय गेस सोलायो जायनि थाखाय जोङो गोबां मानसिफोरखोनो जेबो गानिखौ नुनो मोनो मानो होनबाना गासिबो मानसियानो नरमेलि आरो गासैबो सिम्पोल थानायखौ ओ थानाय खो जों नुनो मोनो गोदोनि समाव बेफोरबायदि बासो जोंनिया हिनजा आइजो मानसि होननानै साननाय जायोमोन मानो होनबा बेफोरबायदि गहिना गानबासो जोङो आइजोखौ मोजां नुयो आरो बेफोरबायदि आइजोफोरा बेफोरबायदि मोनसे नङाबा मोनसे गहिनाखौ गाननानै थानांगौ होननानै जोङो ओ मिथ थियोमोन गहेनाखौ गानबासो आइजोफोरनि गासैबो ओ समायथिया बेरखाङो होननानै जोङो मिथियो आरो बेफोरबायदिनो गहिनायनि बागै नोंथाङा एसे मिथियिबावोबा बुजाय फोरमायनो हागोन
औ औ आं बेखौनो बुंनो सानो दाय ओ मोदोमाव गानग्रा लो हिसाबै जेरै सन्द्रहार लो गुबै आबैलो थानखा सिरि बेफोरखौ बियो माबायदि रोखोमनि जायो आरो बेयो माबायदि आं बिनिनो ओ मोननैसोखो आं नोंनो फोरमायना होनो सानबाय। ओ जेरै चन्द्रहार बियो मोदोमाव गानग्रा गहेना ओ बियो सनायफा रु रुफाजों ओ मिजि मिजि दानाय रोखोमसे गोलाव गहेना बेख गोदोनि ख्रु गोदोनि गोदोनानिफ्राय बिखासिम दिदां गानो ओ बेनि फारसे गेजेराव मेडेल एबा लकेटबो होना समायना खालामो बे रोखोम सन्द्रहार एबा जिनज्रिखौ रांखावरि गोनां हिनजावफोरा गानोमोन। गोदोनि दिनाव ओ बेबादिनो बिसा हार जिनज्रि दाहोनानै गानोमोन आरो। आरो ओ लो गुबै होननाय मोनसे दं बिनि ओ महरा जाबाय बियो बेखौ रुपा आरो एलु मिनियाम एबा प्लास्टिक आरो सानमायका बेफोरजों फिसा फिसा दुलुर बेगर बादि गेजेरजों गुदुं गोनां खालामना खुन्दुंजों माला सुनानै गानोमोन। ओ बेनो जाबाय लो गुबै। ओ खायफा ओ खावरि गथा रोखोमनि बेंखन महरनि खुन्दुं सोग्रा गोनां मुवाखौ माला सुनानैबो गानोमोन आरो। आरो बेनिनो ओ आबैलो बेबो ओ बेखौ बिफांनि फिथाइनिफ्राय बे मालाखौ सुनानै गानोमोन बे आबैलो होननाय मालाखौ। ओ जेरै बुद बेेगर ओ रोखोमनि बे मादानि खि खिस्लाखौ बखना गानोमोन। बेबादिनो खावरि माला बे गर आरि हाथायाव बायनानै माला सुना उन्दैफोरनो गानहैयोमोन आरो बे आबैलो होननाय। ओ मालाखौ औ ओ बेनिनो आङो मोननैसोखौ ओ बुंबाय नोंथांनिसिम जि मिथियो।
औ।
औ। ओ आं नोंनिफ्रायबो औ आं नोंनिफ्रायबो बिदिनो एसेखौ बांसिनै आं मिथिनो मोनबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ। साबायखर नोंथां।
औ। दे होमबा।